हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नों ओ मा खालामदों नोंथां?
अ जिरायनानै दङो आं नोंथाङा ओरैनो।
अ आंबो दङ ओरैनो जिरायना नोंथां। औ नोंथांखौ ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथाङा नोंथांजों दाउ अमा फिसिनायनि बागै रायजलायनो हागोन नामा नोंथां सावरायनो हागोन?
हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला ओ नोंथाङा दाउ अमाखौ बोरै फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होला।
जागोन नोंथां।
औ नोंथां
अमा लानायाथ ओ बिदि फिनानै ओ सोलिबाय थानायाथ आगोलनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो नोंथां।
औ नंगौ।
ओ बिदिनो ओ दाउ अमा फिसिनानै ओ जोबोर रां खामायनो हा हायो आरजिनो हायो न'खरफोरखौ औबो न'खरखौबो बिजोंनो नायनो हायो सुंथानो हायो न'खरखौ। आगोलनिफ्रायनो आइजोफोरानो जा बिदिनो उम हौवाफोरानो जा गासैबो बिदिनो दाउ अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनबोदों ओ आथिखालनि। खुगायावथ दा ओ बिदिनो फ्रामलु बानायनानै दाउ ननि दाउ। खौ फिसिनाय गोबां नुनो मोन्दों। ओ अमाफोरखौनो बिदिनो ओ ओ फिसिनायखौ जों नुनो मोनबोदों। बिदिनो गोदोर गोदोर फालांगि बानायनो हायो दाउ अमानिफ्राय उम फालांगि फलायनानै। बरफोरा बिदिनो ओ गोजौ ओ सोलोंथाइ थानायजों ओ गोबां गोबां आदब खायदाजों बिदिनो ओ फार्म बानायनानै फिसिनानै फालांगि ओ खालामनो हादों।
औ नंगौ नोंथां।
राव रांखान्थियाव जोबोर जौगालांदों बरफोरा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङाबो ओ बेनि बागै ओ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ नंगौ हागोन नोंथां औ दाउ अमा फिनाय होनोब्लाथ' ओ जोंनि बर' समाजाव ओ बेफोरबायदि दाउ अमा फिसि दाउ अमाखौ जोङो बयबो साफ्रोमबो नखरनियावनो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ बेबायदिनो ओ दाउ अमाखौ जोंनि बर' गासिबो सुबुंफोरानो लायो ओ लानानै दाउ दाउ अमाफोरखौ जोङो उम फाननानै मा गावनि जिउ खांनाय राहायाव जोङो ओ गोबां ओ अमा अमा फिसिनानै जोङो दाउ अमा बेबायदि फिसिनानै जोङो गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जोङो मा ओ ओ दाउ अमानि दाउ अमाफोरनि फाननाय फैसाजोंनो जोङो मा ओ दिहुननानै जों लानो हायो आरो नोंथां। दाउ अमाखौ जों गोबां सुबुङानो फियो ओ बर'फोरनि अनगायैबो जोङो बेलेग गुबुन हारिनि सुबुंफोरनियावबो जोङो दाउ अमाखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो दाउ। अमा दाउ अमा फिनानै गोबां ओ रां खामायो आरो गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ लायो आरो बेबायदिनो ओ दाउ अमा होनोब्ला जोङो दाउ अमाखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगायावबो जोङो दैथायहरनो हायो। दै दैथायहरनानै जोङो गोबां ओ रां रां खामायनो हायो गोबां जोंनि बे ओनसोलफोरनि अनगायैबो गोबां ओ ओ गोजान जायगाफोरावबो जोङो टाउन सहरफोरावबो अमा दाउ अमा दाउ अमाखौ फिसिनानै जों दै हरनानै गोबां बेसेन ओ गोबां बेसेन होनानै जोङो ओ फानहरनो हायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो ओ दाउ ओ दाउ अमाखौ जोङो ओ दाउ अमाखौ जोङो ओ बे फाननायनि अनगायैबो जोङो नआव नआवबो जानो हायो। नआवबो ओ बेबा बिदिनो बुथारनानै जोङो दाउ अमाफोरखौ जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो दाउ अमा ओ फिसिनानै गावनि ओ नांगौखौ सुफुङो बेबायदिनो दाउ दाउ अमाया मोनसे ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय मोनसे ओ उम फिसि ओ मोनसे ओ जिब आरो गोदोनिफ्रायनो जोङो दाउ अमाखौ। ओ गोदो गोदाय आबै आजौमोननिफ्रायबो जोङो दाउ अमाखौ फिसिबोखायो बर समाजाव नोंथां औ नोंथांनि ओनसोलावबो ओ बेबायदि दाउ अमाफोरनि फारमफोर दङ नामा नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां दङ ओ जोंनि जा ओ ओनसोलावथ' नोंथां ओ आगोलनिसाय ओ बहुद बांसिन ओ माने खालामनायखौ नुनो मोनदों फार्म खालामना दोन्नायखौ। खौ दाउ अमा बिथांमोना दासिम। जोबोर ओ मोजाङैनो ओ सोलिलांगासिनो रांखावरियाव। अ नुनाय नुनाय बायदि दिबाथ उम बेफोरनि ओ फालांगि बानायनायफोरा ओ। जोबोर मोजाङैनो। थाङो मोजाङैनो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ बिदि फिसिनानै ओ गोजान गोजान जायगायाव दैथाय हरनायनि बागैबो बिथांमोना गला दखान हाथायफोराव बिथांमोना फानहैयो बिदिनो जानायखौ ओ गोदानानै
औ नोंगौ।
ओ बि-बिफोराव बांसिन ओ खामायनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओ एरियायावबो दं नामा नोंथां?
औ नंगौ जोंनिया ओ जोंनि बे ओनसोलावबो जोङो दङ बेबायदिनो फार्मफोर अमा दाउफोरनि फार्मफोर दङ आरो बेबायदिनो गोबां अमा ओ फिसिनानै बेबायदिनो उम गोजान जायगायाव फानहरनायनि अनगायैबो जोङो मा हाथाय बाजार बा ओ सक गलाफोराव फाननानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो। ओ दाउ दाउ अमा दाउ अमाफोरखौबो बेबायदिनो हाथाय बाजाराव फानानै ओ गोबां रांबो आरजिनो हायो आरो बेबायदिनो ओ गोबां जोंनि बे ओनसोलाव गोबां फारामफोरबो दङ गोबां फारामाव जोङो गोबां अमा दाउ फिसिनानै ओ गो-गोबां गोबां फिसिनानै जोङो मा ओ बेफोर बायदि हाथाय बाजाराव फानायनि अनगायैबो गोजान गोजान जायगायाव जोङो बेबायदि माखासे माखासे ओ लांनानै जोङो गोबां बेसे बेसेन गोसा बेसेन गोसा राङाव जोङो गोजानाव जों फानहैनो हायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो दाउ दाउ अमाखौ जोङो बेबायदिनो हाथाय बाजारफोरावबो आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो ओ आगोलनि गोदो गोदायथ दाउ अमाफोरनि ओ बेसेनाबो गोबां नङामोन नोंथां। आथिखालाव। औ दाउ दाउ अमाफोरनि बेसेनाबो गोबां जानानै फैबाय मानो होनोब्ला आथिखालाव गोबां सुबुंफोराबो बेबायदिनो ओम रां खामायनो आरजिनो गोबां गोरलै जाबाय बेबायदिनो दाउ अमाफोरनि बेसेनाबो बेफोर बायदिनो सुबुंफोरनि रां खामायनाय जों गोबां ओ बेसेन गोसा जालांनो हमदों। उम बेबायदिनो जोङो। दाउ अमा दाउ अमा जायबा दाउ अमा फाननानै ओ फान फानो बेफार फालांगि खालामो बे बिसोरबो गोबां रां खामायनानै गाव गावनि नांगौ जानाय नखराव जि मुवा बेसाद नांगौ जानाय बेफोरखौ ओ सुफुंनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंस्राबो नखराव दाउ अमाफोर फिसियो नामा नोंथां?
औ फिसियो नोंथां ओ आगोलनि दिनावथ अ अ बारा बिदि ओ अमा दाउ लानाय जायामोन। दा लायो नोंथां लानानै जोबोर ओ उम दाउफोरखौबो मासे निफ्राय लाबो बिनि ओ दाउसाफोरानो बारायलांनानै।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
जोबोर ओ मोजां जायो बिदि दाउ उनु फिसिनानै ओ आरजिनो नखरनि ओ एसे एनै नां गो जानायखौबो जोबोर मोजाङैनो सुफुंलांनो हायो। नांगौ जाबानो हाथाय गला फोराव फानहैनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
अमा अमा फिसिनायबो जोबोर ओ सुबिदा जादों नोंथां,
उम बे बेबायदि बिदिनो ओ बर समाजाव गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनाया सोलिबोगासिनो नङा होमबा नों थां गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आथि आथिखालावबो जोङो गोबां ओ गोबां बेबायदिनो नखर नखर गोबां ओ दाउ अमा फिसि नायखौ जों ननो मो मोनसै आगोलनि बायदि ओ आगोल आगोलथ जों बारा गोबां फिसियामोन नालाय नों थां आथिखालावबो गोबां रोखोम गोबां गोबां गोबां बेबायदिनो उम गोबां गोबां नांगौ बिबांनि आदारफोर होनानै बेबायदिनो अमा दाउफोरखौ खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां गिदिर गिदिर खालामनानै जोङो मा ओ फालांगि खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां। औ गोदोनि दिनावथ बेफोरबायदि ओ गैयामोन नालाय नोंथां आथिखालाव दा आथिखालनि बिगियान बे मुगायाव जोङो मा ओ फिसा दाउखौनो जोङो साननै बा सानथामनि गेजेरावनो जोङो ओ- मुलि बा भेक्सिनफोर बाहायनानै जोङो गिदिर खालामनानै जोङो साननैयावनो ओ फानहरनानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो खम समनि गेजेरावनो नङा होमबा नोंथां। ओ नोंथां ओ नोंथाङा दाउफोर जानानै मोजां मोनो ना मोना नोंथाङा?
नंगौ नोंथां ओ दाउफोर जानानै मोजां मोनो नोंथां। आरो ओ दानि जुगावथ बिदि ओ लकेल दाउनि अनगायै गुबुन बिदिनो बिजि ओ मेडिसिन होनायनि दाउ ओंखार, ओंखारदों आरो ओ- ननि दाउफोराबो बिदिनो ओ फार्मफोराव दोननानै बिदिनो जालांनो हमदों खटफोरा ओ
औ नंगौ
ब्ला ओ बेलेग जालांनो हमदों नोंथां आगोलनि बायदि नंलिया दानि दाउफोरा।
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोङो दाउ अमाखौ बर' समाजाव आथिखालावबो जों लानाय नुनो लानाय गोबांखौनो जोङो लानाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। ओ नोंथां बिदिब्ला जोङो। नोंजों दाउ अमानि सोमोन्दै एसे ओ सावरायनो मोननानै नोंथांजों जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो जोबोर गोजोननाय मोनदों।
बिदिब्ला जोंना समामो जाना फैबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा? औ दे नोंथां।